औ औ
थाङा आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
खालामना दं?
दाथ' नै गरमजों जाबजों दा नै बाहेरायावनो ओरैनो जिरायनानै दं आरो नोंथाङालाय मा खालामगासि
अ दं आंबो बेबायदिनो जिरायनानै। ओ नोंथांनि खबरा माबायदि?
खबराबो बिदिनो मोजाङैनो दङ। दा नोंथां नोंनियालाय?
दं आंनियाबो बेबादिनो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दं।
औ औ
नोंथांखौ आं माने कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे ओ दिनैनि समखौ नों माबायदि बारहोलांखो बा मा मा मावखो? बेनि बागै नोंथाङा एसे। सावरायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा सावरायना होद दो
औ दाथ' आं दिनैनि दिनखौ फुङाव सिखारनानै माहोनोमोनलाय? मोखां सुनानै आरो एसे लामाथिंजाय बेरायनानै थाङो आरो फुङाव
औ
एसे मोजां मोनना गोसोफोरखौ था एसे देहाफोरखौबो मोजां मोनो जुदि नों थाबायोबा फुं बिलि समाव ओमफाय बिदिनो थाबायनानै फैनानै फुंनि जानाय मुवाखौ जानानै लाग्रोयो आरो आङो।
औ औ
ओमफ्राय इनिफ्राय ओ थानानै आरो सानजौफुनि जानाय खौ जायो‌। जेबोथ' दिनै दिनैनि दिनाव आंनिया जेबो खालामनाय जायाखै आरो फुंनि जानाय मु खौ जानानै ओरैनो थाबाय थाबाय। आरो इनि उनाव सानजौफुनि जानायखौ सानजौफुनि जानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनानै संनानै जानाय जादों आरो।
औ औ
ओमफाय बिनिफ्राय दा सानजौफुनिफ्राय बेयावबो जेबो खालामनाय जायाखै ओरैनो दा दहाय एसे सिगांबावै जोंनिया जयै न' खाथिनिखौ लिंनानै एसे खान्थाल जानाय जादोंमोन आरो। ज' जादोंमोन आरो दाथ' दैज्लां बोथोर बो थोरनि समना खान्थाल जानाय थाइजौ जानाय।
औ औ
बेयावनो खान्थाल जादोंमोन आरो जयैनो। ओमफ्राय दाथ' बेनोसैमोन आरो दा नोंथाङालाय दिनै मा मा खालामखो आंनोबो एसे खोन्थादो।
औ जेरै नोंथाङाबोथ' बुंलांबायानो फुङाव सिखारनानै मोखां सुनाय बा थाबायनाय। थिग बिबादि नो आंबो फुङावनो बा बाजियाव सिखारनाय जायो आरोखि बा बाजियाव सिखारनानै खां सुबाय मोखां सुखांनायनि उनावहाय सा लोंनो समाव सा लोंनाय जायो मालाबा मालाबा बेबायदिनो साहाखौ लोंनाय जायो लोंनाय जाया । ओरैहाय जोंहा सिला लामा खौ सिबनाय जायो । ओ सिगांग्रो जोंहा माने साहा थाहा लोंहांनानै जोङो सिला लामाखौ सिबग्रोनाय जायो । सिला लामा सिब ग्रोनायनि उनाव ओ थाग्रा रुम खौबा खथाखौ ओ बेखौ बो सि सिबनाय बा उन्दुनाय बिसनाफोरखौ एसे साखोन सिखोन खालामनाय जायो आरोखि ।
औ औ
बेनि उनाव जों हराव जाना थानाय ओंखाम दो ओ जोंहा जानाय खानसि बाथि नोंथांमोननि ओनसोलाव गुबुन गुबुन माने मुंजों बुङोबो जानानै हानाय जेरै ओ थोरसि लथा खुरै बेफोरबायदि बुङोबो जानो हागौ । नाथाय जोंनि नै ओरैहाय जोंनि ओनसोलाव जेरै जोंहा खानसि बाथि गिलास बा लरा बा खेराइ बेफोरबायदि बुंनाय जायो आरो बेफोरखौ स्र' यै सुस स्रांनानै बा जोंहाथ' लोंनो थाखाय जोंथ' दै सरनांगौ नङा होनबा ।
औ औ
फिल्टाराव जों माने दै सोनानै जोङो दसे उनाव माने जेनेबा दै हाजावनायाव माने बाला फैया होननानै जों माने दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जों दैखौ सोर सरना लाखांनायनि उनाव जों माने संनाय खुरनायथिं माने एसे लाहार फाहार जायो आरो । गिबियावनो ओंखाम खौ जानग्रोना लानाय जायो
औ
ओंखाम जानखांनायनि उनाव जोंथ' फुङावथ' ओंख्रि संनाय जाया ना जोंहा मालाबा बेबाय बिदिनो बाथोन दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा सेन ना गुरनाय लाङि जों जोंहाथ'ना मोननाय जायो नङा होनबा जेरै जोङो फोराना दोनोबा जोङो बे नाखौ जोङ रदंनाबो जानो हायो बा बाथोन देरनाबो जानो हायो
औ
फुंनि जानायखौ बाथोनजों बानायनानै जानाय जायो
औ
बेनि उनाव जाखांनायनि उनाव बे जाखांनाय खानसि-बाथिखौथ' जों सुखानांगौ नङा होनबा बेखौ सुखांनायनि उनाव बेबायादिनो जाखांनानै जिरायना थानाय जायो एसे सम जिरायनानै ओरैनो मबाइलफोराव एसे भिडिअ' बेफोरबायदि नायनाय जायो आरोखि
औ
बेनि उनाव जिरायखांनायनि उनावथ' जोंहा सानजौफुंनि ओंखाम संनायनिथ' बे एसे लाहार-फाहार खालामनांगौ नङा मा होनबा जेरै बेबायदिनो सानजौफुंनि ओंखाम संनायावबो आं ओंखामखौ जाना लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव दिनैथ' मैथा बांगालखौ संनाय जादों आरोखि
औ-औ
बेनि उनावहाय अमा बेदर एवनाय जादों फाजाया अमा बेदर बेबायदिनो जाखांनानै जाखांनानै ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय जिरायनानै बेबायदिनो जानाय बेबायदि खानसि-बाथिखौ सुनाय जादों सुनाय उनाव जयै न'नि मानसिजों जयै जिरायलायबाय बोथोराबो गरम नालाय दा जिरायनानै बेबायदिनो देहाखौ इसे आराम होनो थाखाय ओ थामजि मिनिटसो माने उन्दुनाय जादों आरो
औ
बेबायदि उन्दुखांनानै बा जेरै अमा बोरमा मोसौ बा दाउ दाउला बेफोरबायदिखौ माने आबोर जोथोन लानाय जायो आरो ए बेबायदिनो फुंनि सानजौफु फुंनि समावबो माने आबोर लायो आरो जेरै बिसोरनोबो दै बा आदार बेफोरबायदि होनो गोनां जायो नालाय।
ओम।
बेबायादिनो माने अमाखौबो आबोर लाबाय दाउफोरखौब बो आबोर लाबाय जोंहाथ' आरो न'आव फिसिनाय ओ जोङो फाद दाव होनना मिन थियो फाद दाउखौबो जों माने बेनोबो माने बुद जायो नालाय। ओ बुट बेबायदिनो बिस गुर बेफोरबायदि होनानै माने इबेजोंनो एसे टाइम पास खालामनाय जादों आरोखि।
औ औ।
बेनि उनावहाय अमानोथ' जों जेरै जों न'आव फिसिबाथ' जों जोथोन लानांगौ नङा होनबा बिसोरनोबो जानो थाखाय जोंनो जों माने बानायनांगौ जायो बेनिफ्राय सानजुफुनिखौ जाखांनानै जिरायखांनानै बा उन्दुना सिख खारनानै अमानो थाखाय रुनो थाखाय थास हानाय जादों। खाथि खालानि माने दंग बा बाख्राफोर बायदियाव जों माने हाना लायनाय जायो आरो।
औ औ।
ओमफाय दसे बेबादिनो जिरायनानै बेखौ संखांनानै आरो दसे जिरायना थानाय जादों।
औ।
नोंथाङा ओम आरो मा मा खालामो? जेरै नोंथाङा दा बावैसो बुंलांनायनि बागै आरो मा मा खालामो बा मा मा खा खालामना मोजां मोनो।
औ औ दा आंथ' दा दिनै माने दिनैनि दिनाव ओरैनो थानाया जादों आरो। बाखि दिनावथ' बिदिनो जेरै दा नोंथाङा ओ ओ नोंथाङा बुंदोंना अमानो जानायनि आदारनि थाखाय रुदों। दा जोंनियाबो न'आवनो जितु दं अमा बिनि थाखाय जोंनिया बे बेखौ दा बेलासियाव ओ जोंना बांसिनानो न'आव दा बेलासियावसो हानाय जायो आरोना। ओ बांसि बांसिनानो बिदि बेलासि टाइमाव बेखौ थास'खौ हानानै लानानै ओमफाय अमानो होनो थाखाय गाम अखानायै होनो थाख खाइ रुनाय जायो आरो।
औ औ।
माने सामफ्रामबो बेलासियाव थास'खौ दाननानै संनाय जायो आरो।
औ।
आरो थास' बिदिनो थास'नि अनगा ओरैनो बे मेगंनि ओ मेगंनि गारनाय बेफोरखौ संखायो आरो अमानो
औ
बे ओमफाय दा नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावनो नामा बेनि अनगा
बांसिनै न'आव थाबा बांसिन माखौ खालामना बांसिन मोजां मोनो बा जानानै मोजां मोनो?
अ दा आंङो न'आव थानानै ओरैनोथ' ओरैनो थानायखौनो मोजां मोनो आंङो जेबो खालामनायखौ माने खालामनायाथ' जेबो खालामनाय जाया ओरैनोखौ बांसिन थानोखौ मोनदों आरो
औ औ औ नोंथाङा मबाइल नायनानै बा जानबुंखौ बा नायनानै मोजां मोनो ना मोना?
औ बे नायो बेखौबो औ बेजों नायनानैनो टाइम पास खालामनाय जायो आरो आरो नायनो बायोबा दा बेखौनोओरैनो दसेसे बाहेरयाव जिरायनानै एसे बाहेरायाव जिरनानै ब बाहेरनि बारखौ लानाय जायो आरो ओरैनो ओमफफ्राय आरो बेलासि जायोबा था लामाथिं बेरायनो थांङो आरो ओरैनो एसे मोजांफोर मोनो नालाय बेरायनानै
औ औ औ
फुङाव खेबसे आरो बेलासियाव खेबसे बेरायनो थांनाय जायो आरो
औ
दा नोंथाङा नों नोंथाङा जेबायदि बुंलांबाय नोंनि ओ खालामनो मोजां मोननाय मा मोनैखो खौ ओ मा मा मावो एबा मावा मावै मावाखौै बेखौ बुंनांबाय दा बिनि अनगा आरो माबाफोर ओ दिनैनि दिनावथ बियो मावबाय नालाय बेलेग दिनाव आरो माबा फोर बेलेग मावबावो नामा नोंथाङा
औ नोंथां ओरैनोथ दा गायनाय फुनायनि नङा होनबा
औ
जेरै ओ गामि ओनसोलाव सोरबाफोर माइ गायनो हाजिरा बेफोरबायदि लिङोबा आं थांङो ओ ओरैहाइ गाबोन गाबोन दङ बेबायदिनो समबार होलांनो थाखाय जों माने बेला मोनसे ल गायनाय जायो आरोखि माइ गायोब्ला ओ जोंना लाइ बेबायदि माने माइ गायोब्ला जोंनिया ओंखाम जानाय गैया बेलासि बाथाइ जोंनिया ओंखाम जानाय जाया।
औ औ।
फुङावनो सिखारनानै जेरै फुंनि मावनो गोनांखौ बा सिला लामाखौ सिबखांनानै बा न'आव सं ओं खाम सोंखाम संखांनाबा जाखांनानै जोङो थिग जोङो दाइन बाजिनाय लोगो लोगोनो जों माने फोथारसिम माने आगान सुरलाङो आरो
औ औ
फैनानै जों ओरैनो ए मालाबा से बाजियो। मालाबा ओ जिनै थामजि मिनिट बेफोरबायदिबो जायो
औ औ
फैनानै एसे जिरायफैयो ओ ओरैनोथ' दा जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ नङा होन बा दैज्लां बोथोरनि थाइजौ खान्थाल फैनानै जिरायनानै मा ने थाइजौखौ जानाय जायो आरो जाहांनाय उनावसो दुगैयै दोलोमै माने सानजौफुंनि ओंखामखौ संफिनाय जायो
औ
अ नों थां जोंना सावरायै सावराय जोंनिया समाबो जाना
औ नोंथां
ओ नोंथांजों सावरायनानै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं
औ औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों राय रायलायनानै
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ औ दे